हेलौ
हेल हेलौ
औ खोना फैदों।
उम फिसा सा खोनाथारो आवाजखौनो।
आंनावबो बिदिनो सावन्डानो बारा फैया स्ल फैद आरो।
बे लाउटबो गैयाना।
दायरेकल।
ओमफ्राय सेभेन तुएनटि सिक्स ओं खारदो दा नोंनाबो? बैहायो थांनानै सेभेन टुइनटिसो ओंखारदोना ओंखाराखै?
सेभेन तुवन्टि सिक्स। आङो आंना टास्क टास्क मोनसे कमप्लिट जानाय देखायदों।
आंनाबो।
आोमफाय बेयाव मोनबा दे मोनबा कमल्पित जाबासो जागोन खोमा।
ओं।
दालाय नआव
होमबा मोनसे।
मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनांसिगोनलै जों।
औ। ओरैनो।
ओ
जोंनाथ गायो आं नै मैया दहसो खोथिया फोदों जोंनाबो
ए।
दैयानो गैया जोंथिं औ दैयानो गैया मटर उम मटर लगायनासो होनां
औ उम।
लकेल माइआबो लकेल नङा माबासो पेकेटनि।
बिदिनो बिराद अरैबा हाया माने इराद जोंनिथिं। अबिथिंबा मोजां अबिथिंबा गाज्रि। आतसा माने नोंसिना बिदि गायनाय नङा आरो
ओ केथिनि
जोंना ओरै दला ओमफायो ओ जोंनिथिंबाय दै दंजोबो
दैमाजिं जायो आरो
ओ उम।
जोंनाबो दैलांबानै मालाबा समावहाय अखा फैबाय थाबाथाय दै बुंजोबो दुब्लियाव
नोंसिना हाया बिराद सोबो माने दैखौ हायो
ओं। बाना जायो मालाबा समाव आरो ओमफ्रायथ ओरैनो रानस बांसिन खेथिसो मावो आरो जोंथिं।
उम
सिब्र गायो
बांसिन बानलु सिब्रफोरसो गायोना।
औ जों दिंथिं बिराद‌ गायो।
ओम
जायदालाय मोजां दैफोरबो एसे एभेलेबेल मोनो होननानै गायो।
बनलु सिब्रुआबो बांद्राय दैबाबो जाया।
औ एसे माने गोरान जानांगौ बालाबो थानांगौ
ए
ए फैसा थाखाबासो मावजायोलै बेफोर खामानि औ
उम
माने नों इनभेस्मेन्टखौ एसे बुुरजा थानांगौ माने
ओम प्रफिटबो मोनफिनो ना
अ माब्लाबा समावहाय लसबो जायो। लाबबो जायो लाबाथ' लाब गथा ग जासिगोन लस साहायबो मालाबा समाव बोथोरनि सायाव होनजायो आरो बियो
ओम
देग्लाय आंबो माबा मावदोंमोन बिगासे जमा आरो फेमिलियाव
ओम
गैया जेनेथेने मुलबो मुललसो मोनबाय बोथोरनि थाखाय
बानलु सिब्र गायदोंमोन
बानलु सिब्र गायदोंमोन ओं थांनाय बोसोरावबो गायदोंमोन थांनाय बो सोराव माने दस बिघा गायनायावहाय मुलल' फैबाय बेयाव देग्लाय लाब जागोन होननानै माबादोंमोन एसे गायदेर बावदोंमोन आरो
बांसिन दामाबो गैयाबा दामाबो खम जादों। माबायाबो बार बानलु सिब्रनि दामाबो एसे खम जादों होनदां।
दाथ खम।
ओम
मा हिनजावजों रायलायनायखाय दुगायानो लाजालालाय नामा नोङो? है खाथियाव फैदोंलै। लोगोफोराबो बिराद दंना।
औ जोंथिंबो इदिनो मावजोबो दाना बानलु सिब्रुखौनो।
आ नोंसिना मायल गायो?
ओ जोंना माइल' गायजायो।
आतसा हालौवनाया जाजोबबाय खारायनायफोरा? ओरैनो खै बिगाखो गायो?
सारि बिघा।
हायोदा। जोंना ओरै बन्दक सिस्टेम दङ बेयावखौ दस बिगासो गायनो नागिरदों।
बिस बिगा ओ दस।
अखा हाबाय थाबानो मोजां गायनो मोनगोन आरो।
दा माने होजों बेलेग बेलेग साइदयावसो लाहैदों। हाखौ ओमफाय इथिं इसे बोरि खाय माने
उम
दाथ' माने खोथियाखौ न'आवनो फोदों बेनिफ्राय ओरै गायनो समाव लांनोसै होननानै गोजानबो जायोना ओंखायनो माने खोथियाखौ जायगायावनो फोखा
औ उम
लां लां फुनानै लांनोसै बिदि खालायनोसै आरो।
उम जोंनाथ' बै न' खाथिना मोनबाय नो हाफ्रानो। खननै फेरायनायावनो ओं गायजासिगोनानो।
दै थायोना नोंसिना
दै थायो। बरियानो
गैया माने खोथियानि थाखायनो बारा दै गवा मटर लगायनासो खोथिया माबागासिनो दं।
बिराद हार्ड जायो बिदिबाथाय।
उम
माबा मोनसे माबा खालामनो थांबाबो, आरो नों बोथोरनि समाव बोथोर माबा गायाबाथाय लस जायो इरादनो। ओरैनो थायो ओं हाया। ओरैनो थाजोबगोन।
इदि होननानै दा जोंनिथिं बार' मास खेथि खालायो आरो। सिजोन बाय सिजोन बांसिन दा सब न'खरावनो गामियावहाय खेथियानो खालायजोब्बाय माने बिजनेस।
उम उम आथिखाल एसे मानसिफ्रा मोनथिजोब्बायना हो।
औ थारमाने ओरैनो थाला आरो, जाय जायना बांसिन हा दङ बिसोर ओरैनो थाला। माने आयदियाफोरखौ मोनलांबाय।
बां
जा जायगाफोराबो बिदि मा होनोम मोनबा डेभलप जायो।
औ बिदिनो लामाफ्रा मोजां जानांगौ आरो।
औ दाथ जोंना होनबारा आग
उम उम
हाथायानो खुब्रैसो मोनखायो। जायगानि हादाइ गुदों सम्पदाव थायो। मिस- सिबार थायो सुक्रबार थायो। देउबार थायो। बार मंगलबारावबो लावदांगियाव।
हाथाय जाबाय थाबाथाय माबा लस जाया आरो। फाननो हाबाय थायो।
हेलौ
हा
खनायाखै नोंनिखौ।
खोनादों?
औ दा खोनाबाय।
ह उ
उम ओ लामायाव दं। थेथ थांलाय फैलाय जाबाय दं।
माने एसे माबा जानांगौ बायो सिरि जानांगौ।
आतसा। एबारथ फार्स्ट थादोंना माने बारा एसेबां डिटेलफोरखौ मिथिया लासै मिथि
औ बे एसे प्रपित खालामना होयो बे गेमफ्रावबो।
गेम माने आं खोनानो खोनानायावथ माने ओ जोंनि जि रायलायनाय बेफोरखौ माने रेकर्ड खालामनानै ए-आइ आव सोगोन आरो इदिनो थारमाने बर' ओ गुगोल गुगोलफोराव आपडेट खालामना नायगोन। दाथ सिगां बे लिरनाय थ' जाजोबबाय जानायालाइ। बांसिनानो थारमाने मा थाल'सो फैयाखैनालाय। ए-आइ निया। फोरनि थाखाय खोनादों खोनानायालाय आं बैखौ।
हम। बेयो टु थावजेन टेननिफ्रायनो स्टारटिं जादों बे गेमा। माबा एफआ उम उम दा टु थावजेन टुन्टि सिक्स।
बेनि माबा खय नायदोंमोन आङो। होमबा। सारि बोसोर तिन बोसोर। सिगांनि भिडिअफोर नुलादों नुदों आरो।
उम माने मोनसेटपि टपिकनि सायाव रायलायनांगौ आरो बेना।
औ माने जोंनिखौ रेकर्ड खालायगोन नालाय।
जों दाथ' बिदिनो मावो बयबो माव खानांगौ।
उम गावनि नांगौखौ बेफोरावनो बरनाबा।
उम।
जोंना बर'फोरा बांसिन खेथिसो खालायो नालाय ओरैनो। जबफोर ओ जबफोरावथ' बारा इसिबां गैथ'वा दाथ'। ओंखारजेन्नायसोना
बांसिनानो बिदिजों जा
दा बर'फोराबो डेभलप जादों। खेथिनि थाखाय ओ साइडआवथ' बिराद ओ मा होनोमोनलाय आरूनाल लाङो बेलेग बेलेग जायगायाव लाङो ना
ओ उ जोंना दा बे आसाम सायनिआनो बेफारिफोर बिराद दं दा एम्फौ बे फारि मा बेफारि सोब दंजोबो दा अरुणाचला बिराद साप्लाय जायोना अरुणाचलाव। बिनिखायनो जोंना बिराद सान्स ओं अरुणाचल खाथि जोंना बिराद साइन्स सान्स आरो जायगाया बै हादानफोरनिआसो माने जोंनियाव फाननो होफैयो माल बुस्थुखौनो।
उम एसेबो एसे माने होजों हाफोरा एसे लाम लाम थायोना मानसिफोरना बेयाव खेथि खालायो दा जोंनिथिं हाफोरानो खम खेथियाबो एसे खम जायो दामफोराबो माने मालाबा स सम मिलाया ना
उम बिनिखायनो बिसोरो फानफैयो आरो गोजान गोजाननियासो उम जोंना ओमफाय दा अरुनाचला उम अरुणाचलाव बन्द' जाबा जोंहा माबा जायो लस जायो ओ बिसिनि मानसियासो बायना लाङोबा उम
जोंना गुबुरना ओरैनो मार्केटआ अरुणाचलनि थाखायल'सो जाखायो
उम
बेयाव बारहोबासो माने
ओ उम जोंना दा उम बांसिन बिनासो लांफैयोबा। मानसिफ्रा बिनि मानसियासो जोंनि आसामनिखौ
थाखाबाबो
उम उम
दाथ' जोंनियाव मैगं दालाय एभेलेबोल जाग्रासो खम
ओम
फोराबो ओंखायनो एसे डाउनाव जायो आरो
बेनो अरुणचलखौ बन्द खालाम जाजाया जोंना बिराद माने माबा जागोन आरो ओ प्रब्लेम जाहैगोन जोंनि बे खाथि खालानि माबाफ्रा आबाद मावनाय जाग्राफोरा एगार मिनिट थाम माथो बिलाय
र थाखथ खौ नायनोसैलै होमबा
ओ दानसैलायना